नोंथाङा मा खालामदों दायो? औ खोनादों। औ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
अ आं ओरैनो दङो नै।
नोंथाङा अ'।
औ
अ दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों आङो मोनसे बाथ्रा सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो दा नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा? हेलौ? औ खोनादोंना नोंथाङा?
दे नोंथाङा मा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन।
आं नोंथांजों इखौनो सावरायनो सानो जे जोंहा गोबां दायो गासैबो गुबुन गुबुन जायगायावनो बा ओनसोलावनो गोबां सुबुंफोरा फेग्रा मुवा निसा बाहायनाय आरिफोरखौ नुनो मोनो। दा बेफोर फेग्रा मुवा बाहाय नाय आरिफोरखो जोंहा बाहायबाय थायो ब्ला जोंहा जिउआव माबायदि जानो हायो बा
औ।
फेग्रा मुवाया माबोरै सासे सुबुंखो गाज्रि खामनो हायो बेफोरफोरखो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा? नोंथाङा खोनादोंब्ला?
हागोन नोंथां। खौ लानानैनो आं सावरायनो आखायाव लादों औ हेफाजाब होफानो सान औ खोनादों। खोनादों नोंथाङा? आङो एसे फिननाय होनो सानो।
औ। औ नोंथां देनाय बुंनाय।
खोनादोंना
औ नोंथां बुं। दे खोनाबाय दं आङो। औ।
औ ओ नों ओ नोंथां समाजावनो बे एबा फेग्रा मुवाया मोनसे गोख्रों मानो होनोब्ला दिनै जोंनि मुलुगखौनो निसा मुवाया फेग्रा मुवा बेसादफ्रा ओ गोहोम खोख्लै गासिनो दङ बिसोरो बुहुम